औ नोंथां औ नोंथां खोनादों
नोंथांना
औ खोनादों खोनादों हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ औ औ नोंथां खोनाखासिनो औ खोनागासिनो खोनागासिनो आङो नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो
जों होनब्ला दिनै गिबि गिबियावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांसिम
औ औ नोंथां
खोनादोंदा
आंबो नोंथांनि बे खुलुमनायखौ आजावनाय जाबाय औ नोंथां खोनादों
दसे ओरैनो सावरायनो सावरायजागोन नामा
औ नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन बिफां लाइफां बिफांनि सोमोन्दै बे औ नोंथां खोनागासिनो
बिफां लाइफांनि बागै जोङो गुसुङै सावरायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां सावरायजायो
हेलौ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां खोनागासिनो औ नोंथां खोनागासिनो औ औ खोनागासिनो खोनागासिनो
हेलौ
नोंथाङा औ नोंथांनि रावखौ आं खोनागासिनो नाथाय नोंथाङसो आंनिखौ खोनानो हायाखै खोमा औ नोंथां खोनागासिनो
बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ जोङो नुनो मोनो जोंनि जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांफोर नुयोसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो आङो नोंथाङा बुंबाय थालाय
जेरै जोङो बिफां जोंनो
औ
आरो बिदिनो गोबां बेबायदि दामि दामि बिफांफोरखौ जों नुनो मोनो जाय बिफांजों जोङो दिनै जोंनि बायदि रोखोमनि मुवाफोर बानायनो हायो जेरै उन्दुग्रा फालां बा बिदिनो
औ नोंथां हेलौ
सफा बेफोरखौसो बानायनो हायो
औ नोंथां औ
मोजां बिफां नि बेबायदि कार्टफोर बानायनानै
औ नंगौ नोंथां
नंगौना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
मोजां जाय बिफांफोरा जो जोंनो लागै बेबायदि मोजां मुवाफोर बानाय जायो बेफोरखौनो जोङो दाम गोसानि बिफां होननानै बुंनो हायो जेरै सिगुन सिसु खैरो बायदि बिदिनो सन्दन बिफां बेफोरबायदि बिफांफ्रा जोंनि नि थाखाय बेसेन गोसा नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां दे नोंथाङा आंबो एसे फोरमायनोसै नोंथाङा दे औ नोंथां खोनागासिनो आंबो एसे फोरमायनोसै
आरो गोबां बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनजायो
औ नंगौ नोंथां
जेरैबायदि खान्थाल थाइजौ बिदिनो आपेल
औ नंगौ नोंथां
जों लिसु बायदिसिना लिथुकु बेफोरबायदि बिफांफोरनि ओमफ्राय जोङो बेबायदि फिथाइ मोनजायो फिथाइ सामथाय जों मोनजायो
नंगौ नोंथां नंगौ दा नोंथाङा आंबो एसे फोरमायनोसै नामा बिफां लाइफांनि सायाव नोंथाङाथ' गुबै बिफां लाइफांनि सायाव गोबां
दा जोंनि लागै जोङो बिफां गायनाया जोंनि थाखाय गोनां आरो बिफां लाइफां गैयाब्ला दिनै जोङो बेबायदि जोंनि हां लानायाव जोंनि थांनानै थानायाव जोंहा बेबायदि जेंनाफोरा नुजागासिनो दोङो जोंनि बिफां लाइफाङा खमायनाय नि थाखाय जोंनि बारहावाफ्रा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ नोंथां
नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा बुंनायाथ' सैथो
बेखायनो जोङो बिफांखौ जोङो फांसे दानोब्ला जोङो फांनै फांथाम फांब्रै फांबा बिफांखौ जोङो गायनांगौ होननानै जों मिथिनो हायो गोबां बिदि गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जों मिथिनो हायो जोङो गोबां
औ
फोरनिफ्राय जों मिथिनो हायो फांसे बिफां दाननायाव जोङो बेबायदि गोबां बिफां जों गायनांगौ बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो जोङो थांनानै थानायनि राहा लामा मोनो आरो बिफां लाइफां थायोब्ला जोंनि मा होनो अखा फैनायफ्रा थिग टाइमफोराव बेबायदि अखाया फैयो आरो अखा फैयोब्लाो जोंनि नांगौ जानाय समाव जोङो मोजां आबादफोरखौ जोङो मावनानै लानो हायो आरो ओंखायनो जोङो बिफांखौ जोङो गायनांगौ
नांगौ नोंथां नांगौ
बिफां सायायाव जोङो गरम बोथोराव जोङो जिरायनो मोनो मोजां बार लानो हायो
औ नंगौ दा नोंथाङाथ' बुंनाय औ नंगौ नंगौ
औ आरो गोबां बिफांफोरा बिदिनो गिदिर बिफां थायो आरो फिसा बिफां बिफांफोरबो जों नुनो मोनो फिसा फिसा बिफांफोर जाय बिफांफ्रा बेबायदि गोजौ जाया बेबायदि फिसा फिसा बिफांफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो गिदिर जाग्रा बिफांफोर जेरै फाख्रि बिफांफोर बिदिनो बेफोरबायदि बिफांफ्रा गिदिर गिदिर जायो साल सिगुन बेफोरबो गिदिर जायो
नंगौ दा नोंथाङा जेरैबायदि बिफांनि बागै गोबां गोबां फोरमायबाय नों बिथाङा गिदिर बिफां बा फिसा बिफां बा बेजों लोगोसे बिथां बिफांफ्रा जेरैबायदि जोंनो
बिफां गायना लानाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि दङ
औ नंगौ नोंथां नोंथां आं एसे फोरमायबावनोसै नामा बिफां लाइफांनि बागै
नोंथाङाबो बुंहरजागोन
औ-औ दा नोंथाङाथ' बुंबाय नङा होमबा
सिगुन बिफांनिफ्राय मा मा बानायनो हायो नोंथाङा एसे बुंनानै हरनो नामा
औ नोंथां सिगुन बिफांनिफ्राय जोङो गुबैयै बुंनो थाङोबा जोङो
आं खोनायाब्लाबो नोंथाङा बुंहरजागोन
औ जागोन दे नोंथां औ सिगुन बिफांनिफ्रायथ' जों गुबैयै जों बुंनो थाङोबा जोङो बे सिगुन बिफाङा गोबां बेसेन गोसा आरो बेजों लोगोसे जों बे गोबां बेबायदिनो सिगुं बिफां सिगुं बिफांनि दारैबो जोङो कात बानायनो हायो कातजों लोगोसे जोङो गासिबो फार्निसारफोरखौबो बानायनो हायो जों दरजा खिरकि दरजा खिरखिखौबो जों बानायनो हायो आरोना नोंथां आरो औ नंगौ आरो बेबायदिनो सिगुन बिफांल' नङा गुबुन गुबुन बिफां जेरैबायदि साल बिफां बे साल बिफांफोराबो माने गोबां बेसे गोसा आरो जायफोरनि जायफोरखौ जों फारनिसार हासार बानायनायफ्राव बाहायनो हायो आरो आरो बेफोरनि फार्निचारा माने गोबां बेसेन गोसा जायो आरो गोबां दिननि थाखायबो जोरो आरोना खोनादोंना नोंथां आं होननायखो आरो बेबायदिनो दिनै साल दङ सन्दं दङ सन्दन दङ सन्दन बिफाङाबो गोबां बेबायदिनो बेसेन गोसा जायो गोबां बेबायदिनो दिनै बेखौबो जोङो गोबां गोबां फार्मिचार बानायनायाव जेरैबायदि न'नि फार्निचारानो जा बा बेबायदि माबा मोनसे डेक'रेसननि फारमिस नि जों बेफोरखौ माने बेफोरबायदि बिफांनिफ्राय मान बानायनो हायो आरो
द बेनो आरो दिनै बिफां लाइफांखौ दिनै जोंनो साफ्रोमनोबो नांगौ मानो होनना बुङोबा दिनै बिफां लाइफाङा जुदि खमायलांबा दिनै जोंहा बिभिन्न' धरननि जोंहा प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जों जानो हानाय जेरैबायदि दिनै बिफां लाइफाङा खमिलांबा दिनै जोंहा गोबां बेबायदिनो अखा बांखायाबो खम जालांगोन आरो अखा बांखाया खम जालांबा जोंहा गायनाय फुनायनि बेलायाव जोंहा गोबां बेबायदिनो जों समस्याफोरजों जों मोगा मोगि जानांगोन जेरैबायदि बिफां लाइफाङा जुदि खम जायोबा दिनै जोंहा मा होनो बेखौ गायनाय फुनायावबो दिनै जों गोबां बेबायदिनो खस्थ' मोननांगौ जागोन आरोना खोनादोंना नोंथाङा आं मा होनगासिनो खोनादोंना नोंथाङा
बिफां नंगौ जोङो दिनै बिफां गैयाब्ला जेरै जोङो बांद्राय गरम ओम सैनो गोनां जायो बिफां थायोब्ला जों बारनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो जोंनि देहाफोरखौ थाजिम मोनो जोङो बारफोरखौ मोन
नंगौ
मोननो हायो बिफांनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां औ
जेरैबायदि सोहोरफ्राव टाउनफ्राव बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय बांद्राय गरम जायो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बेबायदिनो ओ जों बिफां लाइफां थानायनि थाखाय जेब्लाबो जोङो ओ माने गुसु बारफोरखो मोन
नांगौ नोंथां नांगौ नोंथांनि बुंनाया थिगानो आरो बेबायदिनो
आरो बिफांनि मादाव जेरै औवा बिफां औवा बिफाङाबो जोंनि थाखाय गोनांथार
औ जोंनि थाखाय गोनांथार
नंगौना
नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौना नोंथां
दा आंबो एसे फोरमायनोसै औ नंगौ नों
जेरै औवा औवा बिफांनि बागै आङो गुसुङै बुंहरनोसै
औ
सावरायनो हागोन नामा
नोंथाङा खे खेनसे सोंफिननो हागोन नामा मा होनदोंमोन
औवा बिफांखौ जोङो न' लुनायाव जोङो बाहायो सरासनस्रा जोङो न' लुनायाव जोङो बाहायो आरो बे औवा बिफांनिफ्रायनो जोङो गोबां बिदि बहि बहिफोरबो बानायनाय जायो
नंगौ नंगौ
आरो बिदिनो औवा बिफांनिफ्राय ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि जेखाइ खबाय आरो संग्राय सान्द्रै बेफोरखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ औ
औ बेजों लोगोसे जोङो बुंनो थाङोबा औवानि दारै जोङो न' लुनायाव जोङो खुन्थाबो बानायनो हायो खुन्थाबो बानायनो हायो खुन्थाजों लोगोसे जों बेरा होनो हायो बेबायदिनो दिनै उखुमावबो जोङो थिं ब थिं बनो थाखाय बे औवाखौ जों बाहायनो हायो
न' लुनायफोरावबो बाहाय बाहायनाय जायो आरो ना औवा गैया ब्लाथ बिल्डिं न'खौबोथ लुनो हायाना ओंखायनो औवाया जोंनि थाखाय गोनां गोनांथार आरो जों नुनायाव औवाखौ जोङो बेसेन गोसा नुवाब्लाबो
औ नंगौ नोंथां
थाखाय जोबोद गोनां
नंगौ नोंथां
नंगौना
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ दा बेबायदिनो दिनै जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ नंगौ नोंथांनि बुंनाया औ नंगौ
औवा बिमा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो
ओम
मोजां मोनो
जिरायनो जोबोद मोजां मोनो नंगौ नोंथां गोबां बेबायदिनो साया होयो औवा बिफाङा गोबां गुसु बार होयो जोंनि थाखाय
नुनायाव जोङो बेसेन
नंगौ नोंथां
बे औवाया औवा बिफां
नंगौ नोंथां नंगौ बेसेन गोसाथ आरो औ गायनांगौ गायनांगौ औ।
समाबो जानानै फैबाय नङा ना
औ नंगौ नोंथां। दे होमबा जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ। एसेयावनो जों दोनथ'नोसै औ जागोन दे जागोन। औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमो